हेल' खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों।
खोनादों।
औ। ओह नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औ खोनादों ना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथां? हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां।
मोजां खोनाया
खोनादं खोनादोंना नोंथां?
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां।
हेलौ
औ खोनादोंना नों
औ खोनाबाय दे औ खोनाबाय दे
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां एसे सम दंब्ला
अ हागोन नोंथां। ओ बैसागु फोरबो होनो ब्ला जोंनि ओज जोंनि बर'फोरनि देरसिन फोरबोआनो जाबाय बैसागु नङा होनबा? बैसागुखौ जोङो जोबोद रंजा नाय जायो बेखौ जोङो ओ बैसागुखौ जों मोननै रोखोमै फालिनायखौ नुनो मोन्दों आरो। बे जाहैबाय ओ मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु मोसौखौबो जोङो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौखौ जोङो मोसौजों जोङो आबाद मावनानै जाबो दों होननानै जोङो मोसौखौ जोंनि बर'ओ बर'फोरा माने ओ लोखि बायदि साननानै
औ नोंगौ नोंथां।
जोंनि न'खरजों लोगोसे न'खरनिनो माबामोन इदि बेबायदिनो मो जुनार होननानै जोङो माने बिसोरनिबो फोरबो बायदि जोङो फालियो आरोना बिसोरखौनो जोङो लोखि बिसोरनिफ्रायनो जों मोनजायो जायो बा बिसोरजोंनो जोङो आबाद मावनानै जायोमोन नङा होमबा गोदो ' ट्रेक्टर बायदिसिना गैामोन नालाय मोसौ नङाब्ला जोङो माइनि आबादखौनो जों मावनो हायामोन नालाय
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जोङो मोसौनि बैसागुखौबो फालियो आरोना। मोसौनि बैसागु जोङो ओ सैथो दाननि ओ जोबथा सानखालि फालिनाय जायो आरो। ओ बेखौ जोङो मकर संक्रान्तिबो होननानै मिथियो
औ औ नंगौ नोंथां
नि बैसागुखौ मोसौनि बैसागु फालि फालिनो थाखाय जोंहा गोबां नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थि बे नेम खान्थिखौ फालिनो जोङो माखासे मानि बेसादफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो आरोोना बेफोर जाबाय बाग्रि बाग्रिखौ आरो दिेग्लि लथि लाइफां बेनिफ्राय गोलाव फान्थाव हालद बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो आरो खायसे जायगायाव याव थारायलाय बिलाइखौबो होयो
औ औ नंगौ नोंथां
ाव औ बेनिफ्राय बेफोरखौ जोङो रेडि खालामना लाखानानै जेबो सैथो मासनि जोबथा सानखालि फुङावनो दुगैसां ऐवस्रां लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ गथ' गथाय मोजाङै हाना लानानै जोङो बेखौ माला सुयो आरो माला सुना लानानै मोसौनोबो गानहोयो आरो जोङो न'खरनि खना फादब्रैयाव बेखौ थुनानै दोननाय जायो आरो ब दिग्लि ल आरो बे फथावनि मालाफोरखौ
औ
बेनिफ्राय बेबायदिनो मोसौनो जोङो कालार फोनो आरो कालार माने बेखौ जोंनि फोथायनाय गोदोनि दिननि फोथायनाय बायदिब्ला मे गोदो बे सानखालि मोसौफोरखौ दैमायाव थुखैनानै हगारनानै होनाय जायोमोन बे समाव माने हाग्रा बंग्राफोराव जाहाथे मोसौ ज मोसाफोरा जाहाथे बिसोरखौ जाया गावसोरनि लोगो साननानै लायो बेनि थाखाय बेखौ फोननानै होनाय जायोमोन आरो बेखौ जोङो न सारायनि हांगार एबा
औ
माबाजोंनो थाव एसे जानाय थाव होनानै औ बेखौ फोननानै होनाय जायो आरो
आ गथां
बेबायदिनो गाबि बेबायदि फोनखांनायनि उनाव जोङो खायसे दैमा गैयि दैमा थायोब्लाथाय खाथि खालायाव दैमा थायोब्ला दैमायाव थुखैहैयो आरो खा खाथि खालायाव जोंनि ओनसोलाव दैमा गैयाब्ला जोङो न'आवनो दंखलनि दैजोंनो बाल्थिंाव दै लानानै बे खौ जोङो मेथाइ रोजाब रोजाब जोङो बेखौ थुखैयो आरो ज बेयाव रोजाबनाय मेथाइ मेथाइआ जाबाय लाव जा फान्थाव जा बेबायदि मेथाइ रोजाब रोजाब बे बेखो थुखैयो आरो ना औ बेबायदिनो मोसौनि बैसागुखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बेनि उनाव मानसिनि बैसागुखौ जोंङो से खालार खालारनिफ्रायसो फालियो आरो से खालाराव खालार दिना बेबायदिनो जोंङो ओ।
औ।
दुगैस्रां लोबस्रां जोंङो बै।
औ।
बोराइ बाथौनि सेराव आलारि बाथि सावनानै जों आर'ज गाबग्रोनो। नुयो बेनि उनाव जोंनि न'खरनि गेदेरफोरखौ औ सिबिनाय आरो गेदेरफोराव उन्दैफोरनो बोर होनाय लोगोसेनो जोंनि बाय बाहागि हिफोरखौ बाय बाहायगि निसिम थांनानै जोंङो बिसोरनियाव ओ गेदेरफोरनियाव बोर लायो आरो गेदेर फोरा उन्दैफोरनो बोर होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय ओ औ बे दिना जोङो माने ओ खुंखा खुंखा जायो आरो आरो ना से खालार दिना जोंहा खुंखा जायो बे खुंखा खौ औ खायसे अमा बेदर
औ
ओमफ्राय
औ
हा ओ खायसे जायगाफोराव आं खोनानो मोन्दों माने से खालारावनो सेजौ सेथा मैगं बुथुमनानै जायो होननानै नाथायबा जोंनि जायगायाव बेबायदि जानायखौ जों सेजौसेथा मैगंखौ जोंङो स्नि सानावसो जायो आरो बै रंजायै रंजायै जोबखालि जोबथा सानखालि जोंङो माने स्नि सानावसो जायो माने ओ मानसिनि बैसागुखौ जोंङो दा स्नि सान फालियो नङा होनबा ओ ओम
लांदां
अ सेेखालारा ओ से खालाराव बेबायदिनो जानाय लोंनाय खुंखा जानाय लोंनाय बेबायदि बिदिनो गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय उन्दैफोरा गेदेरफोरनो गिदिरनि बोर लानाय बेबायदिनो से खालारा थाङो आरो बेनि उनाव नैथि साननिफ्रायसो जोङो मोसानायखौ जोङो रेडि खालामो आरो माने बोराय बुरैफोराबो खाम जथा सिफुं लानानै बेनिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोराबो बिदिनो थब्ला बायदिसिना लानानै बेनिफ्राय उन्दै गथ'फोराबो बेबायदिनो गावबागाव जा गामि गामि न'खर न'खर मोसानाय मोसानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो
लांदां
खोनादों ना